औ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
जेनेब्ला नोंथांजों नोंथाङा दा ओरैनो दंब्ला जोङो मोनसे आयदा नि सायाव सावरायनानै नोंथां गोन नोंथां
औ थारैनो
सावरायज औ जेने दा जानाय लोंनायनि सायाव जेनेबा गोदोनि जानाय लोंनाय दानाय जानाय लोंनायफ्रा गोबां रोखोमनि जानाय बा लोंनायनि सायाव सावरायनाय होननानै नों थांखौ कल खालामदोंमोन नोंथाङा दा जानाय लोंनायनि बागै फोरमायना होनो हागोन ना जोंनि बर'फोरनियानो जा बेलेकनियानो जा बिदि
औ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां गोदो आं बर'नि खौनो बुंग्रोनि गोदोहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबाङानो हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिखौहाय बांसिन जायोमोन बर'नि ओंख्रि महरै जेरै सिनायथि मोननाय नारजि अमा थास' बिबार औवा मेवाइ अनला बेफोर नाफाम हाग्रानि बिसं मैगं आरो माथि गालदाब खेरादाफिनि बेफोर ओंख्रिखौ जों गोबां बिबांनि जानाय नुयोमोन गोदोनि सुबुंफोरखौ बेबायदि बिदिनोहाय दानि सुबुंफोर दानि बर' सुबुंफोर होनना बुङोब्ला दानि दिनाव जोङो गोबां सुबुं खेरादाफिनि बा माथि गालदाब बेफोर खौहाय नागिरनानै खम बिबांनि जानाय नुसै दानि दिनाव जोङो दालि आलु बायनानै मोननाय ओंख्रि जिंखा पनिर बायदिखौ बांसिन जानो मोननाय नुसै
नंगौ
होननानै बुङोब्ला दानि सुबुंफोराथ' गोबां समनिबो आंखाल जायो नङा होमबा बेनि जाहोनाव जेनेबा हाग्रा बंग्रायावबो मैगं थाइगं नागिरनो बांद्राय सम मोनला आरो जोंनि ओनसोलाव हाग्रा बंग्रा बा हाजो बेफोरबायदियाव गोबां बेफोरबायदि मैगं थाइगं मोननो थांला
औ नंगौ
हाय जोंनि बर'नि नाफाम होननानै बुङोब्ला बेथ' जोंनि बर'नि जि आइ टेक मोननाय बेखौ जों माबायदि बानायो बेनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनो फोरमायनि नाफामखौ बानायनो थाखाय ना लाबोनांगोन बेखौ फुख्रि बा दुब्लिफोराव जों जेखाय जों ना गुरनायाव जेरै जेखाय खबाइ बेफोरबायदि बाहायो बेबायदिनोहाय सान्द्रि बेफोरजोंबो जों हनानै नाखौ लाबोनो हायो गिबियावनो जों नाखौ लाग्रोनानै फोराननानै लानांगोन फोरानखांनायनि उनाव ओमफाय जों थास' थास'नि बुगाखौहाय हानानै बेखौबो जों होननानै फोरानना लानांगोन बेनि उनावहाय जों बेखौ जोंथ' बर' सुबुंफोरा गोबाङानो दिंखि बाहायो दिंखि बाथ' जों देजायो अब्लाबो दानि दिनाव जों गोबां ग्रेनडारफोरबो बाहायनाय नुयो बेफोराव जोङो बे गुन्दै बानायना लानानै बेखौहाय जोङो सिथुमनानै गथा गथा गथा बानायनानै सान्दुङाव सानसे फोर होनानै जों बेखौ
औ
भैयाम बा थिंख्लिफोरावहाय जों बेखौ गोबाव सम गोबाव सम जानो थाखाय सोनानै दोनजायो नङाब्लाथ' जो जानला मानला जायगा दोनोब्ला बेयावहाय जोङो बेथ' एसे ना सेवनाय बा गेसावफोर बायदि जायो नालाय बेवहाय जों एम्फौ बायदि आरि दैलांनोबो हागौ बेनि थाखाय जों बि जुदि मोजाङै थिंख्लि बा भैयामफोराव सोनानै दोनोब्ला जों बेखौ गोबां सम जानो हायो बेखौहाय जों सङो होननानै जों नाफामखौ संनो थाखाय गिबियावनो जा जगार नांगौ बानलु रुसुन
औ औ
बेयाव थाव एसे होनानै एवफानग्रोननानै लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो दै होनानै
उम
जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौवो अब्ला जों नाफामखौ बेवहाय नाफाम सिथुमना दोननाय लारि खबियावहाय होनानै जोङो बेखौ एग्लिनानै बेवहाय संख्रि जा जा नांगौ बेखौ होनानैहाय बियो जेब्ला दैया रान लाङो अब्ला जों बेखौ जानो हायो आरो
औ नंगौ
दं गोबां बर'नि ओंख्रिफोर दं बेबायदिनो जोङो जानो मोना नोङा जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै नारजि अमा बेखौथ दाबो जोंनि बर' सुबुंफोरा जाबाय थायो बा गुबुन सुबुंफोराबो दानिया गोबां जायो बिसोरबो जोंनिफ्राय सिखायबाय गावसोरबो संनानै जानो लोंबाय आरो जोंनि गोबां गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्ट बा हटेल बेफोरबावबो बेफोरो नारजि अमा अनला दाउ अनला मेवाइ थास बिबार अमा खांख्राय साम ना खुसिया बि फोरबायदि आइटेमखौ जोंनि गोदिर गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो लाखियो बेयावबो जों गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंनि बे बर'नि ओंख्रिफोर खौ जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
आं नोंगौ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन जोंनिया बर'फोरनि जानाय लोंनाय होनना बुंङोब्लाथ जोंनिया गोबां दं जेरै नोंथाङाबो बुंबोबाय बेफोरनि मादाव जोंनिया गोबां दंबावो आरोबाव जेरै मैथाजों खांख्राइ मैथाजों ना
औ थारैनो नोंथां
आरो गोबां रोखोमै जोंनियाव जेरै बाथोनफोरबो बाननायखौ जों नुनो मोनो जेरै खांख्राइ बाथोन ना बाथोन बेफोरदि बायदि रोखोमनि औ बेफोरनि गेजेरावनो मोनसे आंबो जेरै अनलाजों दाउ संनाय खौनो फोरमाय होनसै जोंनिया अनला अनला जों दाउ संनो थाखाय जोंनो गिबियाव गोनांथि जाग्रोयो जेनेबा जोङो बेवहाय गिबियाव गोनांथि जागोना जों जाबाय माइरं जायखौ जोङो सोमनानै दोनो दैयाव दसे सम समनि थाखाय सोमना दोनखांनानै दसे उनाव जों बेखौ जेनेबा खिरखा माबायाव दैखाङो जा हाथे बिनि दैया सरलाङो औ जोंनिया माइरंखौ सोमनायनि जाहोनानो जाबाय जाहाथे बि जोंनि माइरङा देनायाव मोजां जायो बा गुरै जायो बेखो औ बेखौ देखांनायनि उनाव जोंना जोङो दाउ जोङो दा जोंनो दाउनि गोनांथि जायो दाउखौ जों बेखौ जोङो जेनेबा बायनाबो लायनाय ब्रा बा नङाबा जोंनि न'आव दंबा न'निखौबो जों सिथारनो होयो बेखौ बा जेनेबा बेखौ लाना फायखांनायनि उनाव जों बेखौ साफायैनो बासिखांनानै बेखौ गोदाखांना दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो जेनेबा एवफ्राम नाबो दोनना हायो बा एवफ्रामना लाफानानैबो होनो हायो जोङो बेनि उनाव जोंहा थाव जेनेबा पियास रुसुन बेफोर मस्ला मस्लिखौ जों होनानै बेवहाय दैखौ होयो दै होखांनायनि उनाव जोंना दसे उनाव जोङो जा गुन्दै देग्लिना लाबोदों बेखौ होयो होनानै दसे सम बेयो गोदौफुबाय थानाय समाव जोंहा एसे पाक्रास मारियो पाक्रास मारिखांनायनि उनाव जोंना माबाखौ नङा होनलाय बेयाव सो बिदि एवफ्राना दोननाय दाउखौ जों बेवहाय होयो जाहा बेयाव होखा खांनानै जोंनि दसे सम बेखौ जोङो गोदौ बावहोयो आरो गोदौ बावखांहोनायनि उनाव जोंहा बेखौ रुयनो दसे सम खोबनानै दोनबावो जाहाथे जोंनि मोजाङै गोदौवो जाहा दे जानो थाखाय एसे गोथावसिन जायो बेनि उनाव दसे सम थाखांनानै जोंनिया बे जानो थाखाय थियारि जायो बेनि अनगायैबो जोंनिया दा बेफोर जानाय लोंनायखौबो जोङो गोबां जायगायावनो नुनो मोनदों नोंथाङा जेरै बुंबाय हटेल रेस्टुरेन्टफ्राव नोंगौ जोंनिया दा जोंनि बेफोरो जोंनि बर'फोरनि जानाय रोंनायखौ बिसोरो जोंनिफ्राय बानायनो सोलोंनानै गावसोर दाहोजों हटेल हटेल जेनेबा रेस्टुरेन्टफोराव गोबां दाम बुरजा बुरजा लाना जों फाननायखौ नुनो मोन्दों नङा होम
नोंगौ नोंथां सैथो
औ बिदिनो बिसोरो गोबां मुलाम्फा लादों बेफोर जोंनि जानाय लोंनायखौ फाननानैबो नाथाय बेसोरनि संनायफोरा जोंनि जेनेबा जोङो न'आव बानायनाय बेफोरबायदि बिसोर दा बै एसेबां रोंबाङा मानो होनबा जोंनि न'आव थांनायफोरा जोङो गोदोनि फ्रायनो सोलोंबोखानाय नालाय जोंनि संनायफोरा जेनेबा एसे साबसिन जायो आरो आरो गोथावसिन जायो औ जेनेबा जोंनिया बुंनो थाङोबा जोङो सबाइजों साम' आरो बेफोरो मा होनो मै मोन मोन बे खौ जोंनिया नार्जिजों अमा नार्जिजों अमाखौथ' जोंनिया गोबां जेनेबा कास कर्मफोरावबो होनायखौ नुयो जों नङा होमबा जेनेबा जोंनि मानसि थैनायनि कास दावबो होनायखौ नुयो जोङो मानसि थैनायनि आरो नारजि अरगारनायबो होनो जों जायखौ जोंनिया कास जेनेबा मानसिखौ जोङो जेनेबा जोंनि कास बा मा होनो जायखौ जों बेयो जोंनिया जाखालि जेनेबा जों बिखालि जों नारजि अरगारो जाहाथे जोंहा माबा मोनसे फोथायनाय दं जाहाथे नारजि अखारबालायनो जोंखौ जेनेबा जेनेबा थैलांनायनि आदमाफोरा जोंखौ सिगिया होनना फोथायनाय दं बिदिनो आरो जोंनिया अमा बेदर जोंनियाथ' बर' सुबुंफोरनिया जोंनियाव जाग्रा हिसाबाव अमा बेदर नङाबा जेरावबो जा थारा नङा होमबा औ अमा बे दर होनना बोबा जोंनिया जेरै जोङो मागो दमासिफोर फैबाबो जोंनिया अमा बे दर मागोआवथ' जोंनिया अमाखौ गोबां रोखोमै जायो सोरबाबा जोंनिया औवानि औवानि फंफ्लायाव सोनानै एवनानै जायो बा सावनानै जायो सोरबाबा ओरैनो गुजियाव थुनानै सावनानै जायो सोरबाबा गोरान एवनानै सोरबाबा गोबां गोबां रोखोमै एवनानै जायो आरो बैसागु सफैब्ला जोंनिया बैसागुआव अमाखौ जायो अमा होनोब्ला जोंनिया बर' सुबुंफोरनि जे जायखिजाया फोरबो बा खर्मआवनो जोंनि अमाया थाखाथारो आरोना अमाया जोंनिया आरोना मोनसे बर' सुबुंफोरनि जाग्रा हिसाबाव उम आरो दानिया अमाफोर खौबो जोङो गोबां हटेलफोराव आरो बेनि अनगायैबो जोंनि दानि जानाय लोंनायनि अनगायैबो जोंनिया जुगाबो दावगाब नालाय जोंनिया गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि जानाय लोंनाय खौ जों नुनो मोनदों जेनेबा जोंनिया दखानफोरावनो जों नुनो मोनोदि जोंनिया गोबां रोखोमनि बिस्कुट बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि जेनेबा मैगं थाइगंफोर बायनायखौबो जों नुनो मोनदों औ जेनेबा जोंनिया जोंनियावथ' दा जोङो जेरै दखानफोराव जोंनियाव केक जेरै दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारबोनाय केक बायदि रोखोमनि बिस्कुट आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा मुवा बेसाद सार ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो दानिया जोंनिया हटेलफोराव बुंनो थाङोबा जोंनिया गोबां रोखोमनि जेनेबा मेनु थायो जायखौ जोङो नायनानै अर्डार होनो हायो बेफोराव गोबां जेनेबा गोबां रोखोम रोखोमनि जोङो अर्डार होनाय जानाय बुस्थु जेरै जोंना मम' बेफोरखौबो गोबां मानसियानो जा मोजां मोनो पिज्जा जायखौ बुङो हिनजाव दानि मानसिफोरा बेफोरखौसो जायो दानि मानसिफोरा जेनेबा जोंनि न'आव बान्नायफोरखौबोथ' एसेबां जाला दानि मानसिफ्रा जेनेबा जौगाबो जौगाबोबाय हटेल रेस्टुरेनफोराव जानानै मानसिफ्रा
नंगौ नोंथां थारैनो
नोंथां जोंनिया समाबो थौथ'बाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
अ जागोन नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों नोंथां